हेलौ अ खोनादोंदां आंनि माथोआ?
खोनादों नोंथां।
औ मा खालामनानै दं नोंथाङा दा?
ओ आं ओरैनो दंथ'यो नोंथां ज जिरायनानै।
औ औ औ खबरफोरा मोजांबा नोंथां?
औ मोजांथ' दे नोंथां।
औ औ होमबा नोंथां दिनै मागो दमासिनि सोमोन्दैनो सावरायलायनोसै नामा?
औ औ औ सा सावरायजायो नोंथां।
नोंथाङा ओ जागायजेनदो ना मा मागो दमासियाव मा मा खालामो मानि थाखाय मागो दमा दमासि होनो
औ औ मागो दमासि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो
औ।
ओ मागो दमासि होनोब्लाथ' जोङो फिथा सावनानै जानाय न' फिथा सावनानै जानाय बेखोनो माने ओ माने मानिनानै लायो आरो न' जे जेब्ला जोंनिया पुस दाननि जोबथा दानखालि जोङो दमासि होननानै बुङो जायखौ बे दमासिखालि जोंना गासैबो माने उम बे ओ मागो दमासियाव जानो थाखाय ओ फुस दाननि जोबथा सानखालि जोंना फिथा फिथा देनो थाखाय जोंना माइब्रा माइरं बा बै माइरं गोसोम बेफोरबायदिनो न'नि माइ